ओं औ खोनादों दे फ्रियैनो दं नोंथाङा
अ दा फ्रियानोथ' दे नोंथां
होमबा नोंथांजों दान्दिसे बर' हारिनि सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनि औ दा नोंथां ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां पण्डितफ्रा बायदिसिना बाथ्रा बुंलांदों
औ
जेरै बेबायदिनो नेलसन मेन्डेलाया जि मोनसे बाथ्रा बुंलांनाय एदिकेसन इस दा मस्ट पावारफुल वेपन हुइस इउ केेन इउस टु सेन्स दा वर्ल्ड होननाय बाथ्राखौ लानानै ओ जि बाथ्रा बुंलांबाय बियो जोबोद जोंनि हारिनि थाखाय बजबनानै लाथावना।
औ दिनैसिमबो थुलुंगाखांथाव आरो बिथांनि बुंनाया। औ
दा बेखायनो ओ आथिखालनि जि मोनसे सोलोंथायारि थासारि भारतनिखौ नायोब्ला जों दोनै जे सोलोंथाइनि हार
औ
बे सोलोंथाइनि हारा जाबाय दाइनजि जौखोन्दो होननानै हमनानै लानो हायो जोङो। आरो बेबायदिनो जों आसामनि सोलोंथाइनि जि मोनसे हार बेखौ नायोब्ला जोङो दाइनजिबा जौखोन्दो होनानै हमनानै लानो हायो।
औ माने आथिखालाव आथिखालाव माने सोलोंथाइनि बिथिङाव माने एसे जौगाबाय आरोना नोंथां बिदिब्ला। बे औ पारसेन्टखौ नायोब्लाथाय औ गोदोथ' मानि बेबायदि एसेबां पारसेन्ट गैयामोन जानांगौ नोंथांनाव।
बै समाव सोलोंथाइनि थासारिया मोजां नंथ्रामोन ओं मोजां नंथ्रामोन दा भारतनि थासारियाबो नैबे दाइनजि जौखोन्दो जाफैनाया नै बावाखै बोसोरनैसोल' जादों। आरो आसामनि जि मोनसे थासारि बेबो नै बोसोरनै बोसोरथाम
औ
एसे मोनसे टार्निं पइेन्ट फैदों आरो।
अ जानांगौ नोंथां बे बेयो माने आं सानो आरो गोदोयो गोदोयो माने सोलों ओ होनजावसाफोरा सोलोंथाइ लाया लायामोन नोंथां न'? बेनिफ्राय आथिखालावथ' बे हौवासाफोरजोंबो समान समान सोलोंथाइ लायो जायनि जाहोनाव माने गासिबो हिनजावसाफोरानो सोंलों सोलोंथाइ लानाय गादसिबो हौवासाफोरानो सोलोंथाइ लानाय बेजों माने बे पारसेना बारायबाय होननानै सानो आरोना नों थां आथिखालावथ' माने ओ रावबो ओरैनो थालिया माने गासिबो फरायनायखौनो गोसो होयो आरो न' नों
ओं नंगौ नंगौ दा बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि सोलोंथाइ जे थासारि बिनि हारखौ दासिमबो बेबायदि सरकाराबो बिदि दिहुननो हायाखै खिन्थु दोनैनिफ्राय जि बिस बोसोर सिगांनि थासारि बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे डाटा दिहुनदोंमोन। जायनिखि जेनेबा बेयो सेबखांजानाय नङा जार्नालावबो ओंखाराखै। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय मोनसे ओ सरासनस्रा बाबै बिथांमोनहा ओ दिहुनदोंमोन आरो बिथांमोना बै समाव मिथिं दावथिंनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन। जे बर'फो फोरनि सोलोंथाइनि हारा दोनै नैजिदाइन जौखोन्दोल' होनना बुंदोंमोन बिथांमोना। बै समाव नैरोजा ब्रै बा मायथाइ समाव आरो होमबा दोनै जों फैयै फैयै नैजि बोसोराव आगान होफैबाय। दा बिनिफ्राय आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबावो दोनै सोलोंथाइनि थासारिया बर' हारियाव ब्रैजिबानिफ्राय बाजि जौखोनदोनि गेजेराव जादों होननानै बुङो आरो।
औ नोंथां अब्ला
दि एसे साबसिन जाबाय ओं थांनाय नैजि बोसोरनिफ्राय बे जाबाय अब्लाबो जों आसामजों रुजुयोब्ला दाबो जोङो ओ ब्रैजि जौखोन्दो उनावनो दङ। भारतजोंबो रुजुबा बेनि मोनसे थासारि ओं दा बेखायनो आथिखालनि थासारियाव जोंनि इयुन जोलैखौ सोलोंथाइ फारसे आवगायहोनांगौ जायोब्ला होमबा जों बयबो बिबान लाखानांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां आरो साफ्रोम बिमा बिफायानो औ
फ्रोमबो बिमा बिफा दिथागिरि फोरोंगिरि गामि दैदेनगिरि जों बयबो ओ सोलोंथाइ लाहोनो हायोब्लासो इयुन जो लैखौ होमबासो बर' हारिनि जि मोनसे इयुन थासारि बेबो एसे रैखाथि गोनां जागोन नङा होमबा
औ नोंथां।
ओंखायनो ओ बे बिथिङाव जुदि जोङो फैबाय थानाय समाव सोलोंथाइ फारसे सांग्रां खालामनांगौ जायोब्ला ओ समाजनि थासारिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां आंथ' बेखौनो सानो जोंनाथ' आ थिखालाव माने सरकाराबो जोंनि बिमा बिफा साफ्रोमबो पेरेन्टसनि सायावनो नारसिननाय दङ। माने जोंहा गथ'फोरखौ सोलोंथाइ लाहोथारनांगोन होननानै। नङा होमब्ला नोंथां बेनिफ्रायो जोंहा बिमा बिफाया बे केत्रआवहाय गोख्रों माने रा हा लानो नांगौ गावनि गथ'खौ माने गावनि खबसे जानायखौ दोनथनानैब्लाबो माने ओ फरायसालियाव हे गारना हरथारनो नांगौ। ओ‌ नाथाय जोंना माखासे समासाव दिनैसिमबो जोबोर गोरिब गोरिब न'खर दङ'। ओ बैस सोरबायदि बिमा बिफाया माने फरायसाफोरखौ एल पि स्कुलनिफ्राय बारहो हं बारहो खांनायनि उनाव माने हाइस कुल बा एम ए सेक्सनसिमबो माने थाइसे थाइनै रांखौबो हरनो हाया बेबायदि नुयो बेनिफ्राय थेवबाबो जोङो जोबोद खस्थ' खालामनानैबाबो बे खिनिखौ जोङो फरायहोथारनो नांगौ होननानै आं सानो। नाथाय आथिखालाव जोंना खायसे गथ'फोरा खायसे स्टुदेन्ट फोरा माने ओरैबायदिबो जाबोनो हमदो दों क्लास टेन सिमखौल' माने फरायनो होनो हायोब्लाबो जोबोर माने बेखिनिखौ खस्थ'यैसो फरायो बिसोरो। माने फरायनो बानानै फरायो आरो बेनिफ्राय स्कुल फोर खौ गारनो नागिरो कलेज फरायफुबाय थाइ थानाय टाइमाव माने कमप्लिटलि जेनेबा कर्सखौ फोजोबालाबसिनो गारनो नागिरो। दा बेफोरबाय दिखौ गारा लाबासिनो आङो जोबोर मोजां फरायजानो लुगैयो आरो। बेनिफ्राय आरो गामिनि साफ्रोमखौबो बेनि सायाव माने गोख्रों राहा लानायखौ आं लुबैयो आरो। मिथिंफोरनि गेजेरजोंबाबो माने ओ फरायनायखौ बेबायदि दोनथ'नो मोना बेफोरबायदि होननानै
औ
गामिया गोख्रों जायोब्ला जों साफ्रोमबो ओ माने फालथु गथ'फोरजों गामियाव मोननाय नङा।
औ
आङो बेखौनो होननानै सानो अब्लानिया माने गासिबो फरायनायाव बयबो सापर्ट हो- लायोब्ला माने जोङो गोजौ फारसे थांनो हागोन आं बेखौ सानो आरो। ओ गोबां बे बायदिनो दङ' ओ जोबोर खस्थ' खस्थ' न'खरनि बेसोरबो माने खायसे बिमा बिफाया ओरैबायदि गथ'फोरखौ फरायजानो लुबैनाय थायो बेसोरो माने गोबां खस्थ' खालामनानैब्लाबो गावसिनि गथ' गथाय खौ स्कुल कलेज इउनिभारसिटिसिम बा गुबुन गुबुन लाइन लाना फरायनायसिम माने फरायहोजोबनो हायो आरो बिसोरो जोबोर खस्थ'यैब्लाबो। ओ माने बेसोरखौनो नायनानै माने साफ्रोमबो बिमा बिफाया माने थुलुंगाखांनाय जानो नांगोन आरो औ जोंबो जोंनि गथ'फोरखौ बेबायदिनो फोरोंनो नांगोन होननानै माने गोख्रों थांखि लानो नांगोन आरो बेवहाय गामियाबो माने गामिनि साफ्रोमबो सोद्रोमा जेनेबा गोरों गोरों साफ्रोमबो सोद्रोमायानो माने दिथागि गिरि जानो नांगौ आरो माने लामा खोनथिनानै होनो नांगौ औ लामा नुवाखैब्ला फरायनायाव मा फरायोब्ला मा जानो हागोन नोंनि फरायनो लुबैनाय लाइना मा बेफोरखौ नायनानै फरायनायनि फारसे माने मोजाङै लामा दिन्थिनानै होयोब्लाथाय मोजां जायो आं बेखौ सानो आरो नोंथां
उम
नाथाय आथिखालावथ' बेबायदि फरायनोल' थोननाय मानसिखौ नुयो नाथाय खायसे खायसे जोंहा मा फरायोब्ला मा जाहैनो हागोन बेफोरखौ माने एसेबां बुंनाय आं नुनो मोना- खै आरो नोंथां।
औ
नोंथाङाबो बेनि सायाव माबा
होमबा नोंथां नोंथाङा बेखौनो बुंनो नागिरदों जे फरायसाफ्राबो गोसो होनानै फरायोब्ला बिमा बिफाफ्राबो थुलुंगाखां मोननानै ओ गावनि गथ'फोरखौ खौ फोरोङोब्ला गामि दैदेनगिरिफ्राबो नोङो बोसोनल' होआलासे सिनो जेबो राहा खालामनानै होयोब्ला होमबा जोंनि फरायसाफ्रा ओ गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन होननानै नोंथाङा बुंनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि मोनसे सोलोंथाइयारि थासारि बेबो जोंना जौगालांगोन होननानै बुंनो नागिरदों नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंनो बे जोबोद थिगनो दा आथिखालनि थासारियाव गुन गोनां सोलोंथाइ लानोब्ला होमबा जोंहा समाजारि थासारियो एसे मोजां जानांगोन नङा होनबा नों दा बेखायनो समाजारि थासारिनि फारसे नोंथाङा एसे फोरमायना होयोब्ला जोबोर मोजां जागौमोन
औ नोंथां आं बेखौनो बुंगोन जे समाजारि थासारि बेबायदि खे ओम जोंहा ओ जेनेबा आं बुंबोखादों समाजा जोबोर गोख्रों जानो नांगौ नाथाय खायसे खायसे गामियाव माने फरायनाय ओ फरायसाफोर मोजां ओंखारगोन बायदि थायोब्ला ओ मान गामिनि ओ थासारियानो माने खोब गाज्रि जायो आरो नोंथां माबायदियाव गाज्रि जायो होननानै बुङोब्ला जाय गामियाव ओ जानाय लोंनायखौल' बांसिन गोसो सो होयो जेनेबा जौ बेफोरबायदि फरायनायनि खेथ्रआव माने गोसो होआ फरायनानै जेने फरायनायनि खेत्आव माने जोबोर नेगेतिप नेगेटिप बाथ्रा बुङो बे फोरबायदि जानो नाङा गामियाव जेनेबा सा से मोजां फरायनाय गथ'खौ नुनानै जेनेबा बेसोरखौ थुलुंगाखांहोनो नांगोन आं बेखौ होननानै सानो नोंथां माने गामिनि बेकगारावन मोजां जांगोन माने साफ्रोमबो सुबुंनि साननाय हनायानो फरायनायनि सायाव माने क्लियार जानो नां गोन आरो ओ फरायोब्ला सो जे इयुनाव सासे ओ गोख्रों मानसि जानो हायो गावजों लोगोसे न'खर न'खरजों लोगोसे समाज खौबो माने गोख्रों खालामनो हायो आं बेखौ सानो नोंथां माने गामियाव माने फरायनायनि सायाव जोबोद मोजांहै माने दिथा होनायजों लोगोसे गामिनि गामियाव जे खायसे गामियाव थायोना नों थां ओ जेनेबा जानानै लोंनानै दावराव खालामनाय न' खराव बेफोरबायदि जानो नाङा आरो नाथाय आथिखालाव आं बे खौबो बुंनो हायो गोदोनिफ्राय माने जोबोर खमसिन जाबोबाय बेफोरबायदि नुथफोरखौ नुनाया औ नोंथां आं बेखौनो फोरमायनो सानो आरो आरो गोदोथ' माने हिनजावसा गथ'फोरखौ जोंहा बर'फोरा एसेबां फरायनायाव माने थुलुंगा खांहोआमोन ओ बेबायदि बुंनायखौ नुबोदों आरो ओ हिनजावनि फिसा जेनेबा गुबुनावसो थांखानांगोन मा मानो इसेबां बेबायदि फरायहोनो बेबायदि खोथाफोर खौबो जोङो खोनाबोयोमोन आरो गुबुननि खुगानिफ्राय माने जोंबो फरायनो गोसोमोन जोंखौ बेबायदि होननानै गोदो फरायसालियाव हेगारहरासै बेफोरबायदि होननायखौ
माने फिसाजोफोरनि सायाव ओ बिमा बिफानि माखासे खोमसि फोथायनाया दंमोन आरो जायनि थाखाय फिसा हिनजावखौ बारा फोरोंनो गोसो जाया नङा होमबानो
नोंथां जोंना बिदिब्ला समा जाबायमोन
ओं जागोन नोंथां होमबा उननि समाव जों मोजाङै सावरायलायफिननोसै
दे नोंथां